औ नोंथां औ नोंथाङा औ नोंथां नोंथाङा दा मा खालामबाय दं नोंथां?
अ आं ओरैनो फ्रि दङो नोंथां दे
औ जेनेबा नोंथाङा फ्रि दंब्ला जों सानैजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै आरो ना मा?
अ जागोन दे नोंथां दे सम दोङो दे
औ जेनेबा जों दा जेरै आबाद मावनायनि सायावनो सावरायनोसै नोंथां नङा होमबा? जोंनिया औ। ओ जोंनिया दाथ' जोंनिया गोबां मानसियानो गोबां रोखोमनि आबाद मावो नङा होमबा?
ओ हो।
जोंनिया दा दैज्लां बोथोर जों गाहायै आसामनि सुबुंफोरा जोंनिया गाहायै अखानि बिबाङा बारा नालाय जोंनिया दैज्लां बोथोराव बेनिखायनो माइ आबादखौनो मावो नङा होमबा नोंथां?
ओ नंगौ नंगौ।
औ जेनेबा माइ आबादखौ बोरै मावो आं बेखौनो एसे फोरमायना होनोसै।
ओ ओ।
जेनेबा माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोंनो मा होनोलाय जोंङो माइज्लि नांग्रोगौ जोंनो जायखौ जोङो जेनेबा न'आवबो लाखिना दोनखानाय थायोब्ला बेखौबो बाहायनो हायो नङाब्ला नङाब्ला जोङो जेनेबा गला बा दखान बा नार्सारिफोरनिफ्रायबो लानानै फैनो हायो। औ। लाना फैखांनायनि उनाव जोंना बेखौ जोङो दैयाव सानसे बा साननै सोमो। बेनि आगोलावनो जोङो फोथारखौ खारायग्रोना लायो आरोना जाहाथे जोंनिया खोथिया फोनाय समावलागै बे हाया मोजाङै गोरोबहैयो। बेनि उनाव जोंहा जेनेबा बे साननै सोमना दोननाय माइज्लिखौ जोंहा फुख्रिनिफ्राय दैखांनानै जेनेबा न'आव बा जोंनि असुं गोदाफोराव जोंनि बेवहाय जोङो जेनेबा फेननानै मोजाङैनो बेवहाय थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइजों खोबना दोनो आरोना जोङो जाहाथे
उम उम।
बेयाव बे बिदुं मोननानै जोंनिया गाजा ओंखारो नङा होमबा नोंथां। औ गाजा गाजा ओंखारखांनायनि उनाव जोंहा फोथार खारायना दोनखानायखौ खामार होनानै फोमोनखांनानै बेवहाय जोंहा ला बेखौ लाना थांनानै जोङो सारहैयो आरोना। सारखांनायनि उनाव जोंहा सार फोथार खौबो खारायजोबखाना लायो जेनेबा जा जा हायाव माइ गायगोन। बेखौ एव खारायजोबनानै आगोलथ' जोंनि आबै आ‌ बौमोननालायनो मोसौ मैसोजोंसो एवोमोन जोंनिया। नाथाय दा जोंनिया गोबां बिगियान दावगानाय जुग नालाय जोंनिया दा जेने बा ट्रेकथर बा हेन्द ट्रेकटर टर बा जेनेबा ट्रेकटर गिदिर बिदि गोबां हालेवग्रा मेचिन बा आलि दानग्रा मेचिन बेफोरबो ओंखारजोबबाय नङा होमबा? औ जों खारायखांनायनि जों खारायखांनायनि उनाव जों फोथारनि आलिखौ दानो। दानखांनायनि उनाव जोंहा खामार होखांनायनि उनाव जोंहा आ-आलि होयो आलि होखांनायनि उनाव जोंना आलि खोखांनायनि उनाव जोंना मा होनोलाय बेवहाय जोंहा फोथारखौ फोमोनो आरोना खोथियाबो जौबोयो होनबा समहा लागै बेनि उनाव जों खोथ-खोथियाखौ हाइजिर बा टिका लानानै जेनेबा गामि ओनसोलनि सेंग्रा बा जेनेबा जों जाय गेदेर मानसिफोरखौहाय लिंनानै जों खोथियाखौ फुहैयो। फुहोखांनायनि उनाव जोंना जेनेबा जोंनि गा आइ माहारिफोरखौ जोङो आ-आरोबावहाय जा लेंबावो जाहाथे माइ माइ गायो बा जों मेसिनदोबो गायनो हायो रेसन दानिया। गोबां जोंनिया बिगियान माइ गायग्राबो मेसिनफोरा ओंखारनायखौ जों नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां?
ओ ओ ओ।
उम बेनि उनाव जोंना माइ गाय खांनायनि उनाव जोंना जेनेबा माइआ एसे जौब्ला जोंना बे माइजों लोगोसे गोबां हाग्रा बंग्रा रजफायो बेवहाय जों बेनि हाग्राखौ
उम उम
बेनि हाग्राखौ जोङो सा-साफा खालामो जेनेबा फुयो फुखांनाय जों बेवहाय हासार होयो आरोना जेनेबा इउरिया बा बटासाजार खौ जों होयो जाहाथे जोंनिया माइ आबादा मोजां जायो बेनि उनाव खाननैसो थानानै जेब्ला माइया थरायो थरायखांनायनि उनाव
ओ ओ
थरायखांनायनि उनाव जोंना मा होनोलाय माइया थरायखांनायनि उनाव जोंना साननैसो थाना माइया मोनो मोननो समावबो जोंनिया गोबां एम्फौ एनलाया बेवहाय माबायो आरोना मा होनोलाय बेवहाय माइयाव जोंहा गोबां एम्फौ जायो बेफोरखौबो जोङो फाहामनो थाखाय। जेनेबा स्प्रे मारियो जोङो मुलिखौनो लायनानै मारिखांनायनि उनाव जोंना माइया साननैसो थानानै जोङो हायो हाखांनाय हानायखौथ' जोंनिया दानिया मानसिफोरा हाला दानिया जोंनिया मेसिन बा माबाफोरजों हानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? जेरै- हाखाना खेबसेयैनो नाखाना न'आव लाबोनायखौ नुनो मोनो। बेनि उनाव जों माइखौ नांगौ बिबां माइखौ जोङो न'आव लाखियो बे नांगौनि बारा जानायखौ जों फानहरो जाय रांखौ जों मोजां खामानिफोराव बाहायनो हायो नङा होमबा नोंथां
अ नंगौ नंगौ नंगौ
नोंथांनियावबो जेनेबा आबादनि सोमोन्दै माबाफोर रोंगौथि रोंबा नों थाङाबो एसे फोरमायना होलाय
अ जागोन दे आंहा आबादनि बागैथ' बेबायदि आइदिया गैया होनबाबो जागोन मानो होनबा आं आबादबो मावफेराखै अब्लाबो
औ
मेगनजों नुबोबाय थादों मानो होनबा जोङो बर' मानसि जानायखाय जोंनि माबाफोरखौ मावनाय दांनाय खाथि खालानि मावनाय दांनायफोर खो आरो गुबुन गुबुनदि मावनाय दांनायफोरखौ नुनो मोनो जे
औ नंगौ
जोङो फ्राय फागैनो गामि ओनसोलावनो जोनोम जानानै गामि ओनसोलावनो देरनायखाय जों बेखौ नुनो मोनो जे
नंगौ।
आबादाबो मानसिनि थाखाय मा होनो थांना थानायनि मोन से राहा होननाबो जों बुंनो हागोन मानो होनबा बेबायदि गामि फिथोर ओनसोलफोराव बुंनो थाङोबा जोंनि बेबायदि गामि भिथोर ओनसोलफोराव मा होनो गोबां बेबायदि फेसिलिटि गैया मानो होनबा। कारेन्टनि फेसिलिटि गैया बेबायदि लामानि बेबायदि भेहिकेलफोरनि जेबो फेसिलिटि गैया नाथाय मा होनगोन। बेफोर बायदि गामिफोराव बेबायदि मा होनो रेसनफोरनिबो साप्लाय होनाय जेबो फेसिलिटि गैया ना थाय अब्लाबो
औ।
बेफोर गामिफोरखौबो जों नुनो मोनो जे मा होनो बेबायदि। आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोना न'खर जानानै। गसंथानानै थानायखौ आरो लोगोसे आबादनि गेजे जोंनो दिनै गामियाव आबाद होननानै बुङोबा गोबां बेबायदि मावो। मा होनो गोरान खेथि जेरै- सिजोन बाय सिजोन बेबायदि। मावो गोबाङानो मा होनो सिजोन लानानै जि सिजोनाव जि आबाद मावनांगौ बेखौ मावनानैनो थारमाने रांखान्थियावबो मा होनो थाखा खामायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नग
खामायनायल' नङा मानो होनबा। जों नुनो मोनबावो जे जों मिथियो जोंनि मेगन। गुन्दुंनो नुबोनाय गोबां बेबायदि गथ' गथायाइफोरफोरखौ मा नांगौफोरखौ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनिफ्राय मा बेबायदिनो जोथ जोथोन लानानै लोगोसे बेबायदिनो इडुकेसनावबो मा होनो स्कुलफोराव फरायनाय। फोरावबो बिथांमोनखो स्कुलफोरावबो थिोनहरनायखौ जों नुनो मोनो।
माव नांगौ
आरो गोबाङानो बेबायदि बेबायदि आबादफोरनि गेजेरजोंनो गोबाङानो सासे मा होनो खायफाया बेबायदि गोबां बेबायदि मा होनो बर्थ'माननि बैग्यानिक पद्दतियाव मावनायनि गेजेरजों सासे गभारमेन्ट जब मावनाय बेबायदि मानसिजोंनो समान समान बेबायदि सेलेरि मोननाय बेफोर। बेफोरबायदि मा होनो रां खामायनायखौबो जोङो नुनो मोन्दों।
औ।
आरो बेयावखायनो बांसिन बेबायदि मा होनो जोङो मावनायखौ जों नुनो मोननायखाय आरो आंबो सानो जे थारैनो आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो मानसिया जिउआव रांखान्थियाव मा होनो साक्सेस जानो हायो नाथाय बर्थ'मानाव माखासे आरो बांसिननिख्रुइ बांसिन बेबायदि मा होनो प्रडाक्ट सन दिहुनन्नो हायो होननानै जों बुंनो हायो मानो होनबा। दिनैनि बैग्यानिक पद्द'तियाव मा होनो हाफोराबो बांसिन। खख्रुइ बांसिन हामानिख्रुइ हामा जालांबाय।
औ
नाथाय थेवबो जोङो बे समावबो दानि बेबायदि बोथोरावबो जोङो मा माखासे जुदि एग्रिकालसारफोरनि क्लासफोरखौ जोङो लायोबा जुदि सोलोङोबा जोंनि थाखाय गासै हायानो बेबायदि आबादनि प्रडाक्सन दिहुनो थाखाय उपजुगि होननानै जोङो नुनो मोनो आरो गोबाङानो बेफोरबायदि मावनायनि गेजेरजोंनो गोबाङानो बेबायदि न'खर जानानै मा होनो रांखान्थि खाथियावबो खामायदों आरो न'खरबो सालायदों आरो बेबायदिनो जिउ खुंनायावबो राहा लानायखौ जों नुनो मोनो
औ
अब्ला आं बेसबांखौनो बुंनो सानबाय जोंहा समा दंबावो बे समाव नोंथाङाबा फंनैसो बेबायदि आइदिया अभिगथाफोर होनो हाबावगोन नामा
औ हगोन जेनेबा जोंनिया आबाद होननाय लोगो लोगो जोंनिया बोथोर लाना बोथोर गोबां आबाद जायो होनना नोंथाङा बुंबखाबाय थारमाने जोंनि ओनसोल जोंनि जेनेबा जोंनि गामि ओनसोलनि हा बोरा जोंनि आबादनि थाखायनोखा नङा होमबा नोंथां
अ अ नंगौ नंगौ
जोङो जों गामि ओनसोलावथ' जोंनिया बेेनेबा जोङो एसेबां जोंनि सोहोर बायदि बिल्डिं मु लुव नालाय जोंनि हाफोर ओरैनो थायो बेवहाय जोङो जेरै माइ आबाद बेनि अनगायैबो जोंनिया बोथोर लाना बोथोर फिथाइ सामथायाइनिबो आबाद गायनायखौ फिथाइ सामथायाइबो गायनायखौ जों नुनो मोनो जेनेबा जोंङया दा नै दैज्लां बोथोरावनो जोंङो जेरै माइ गायखां माइजों लोगोसेनो जेरै जोंनि न'खरफोराव जोङो खुमब्रा लेस्रा जेनेबा बेनि अनगायैबो गोबां बायदिसिना आबादफोरखौ नुयो आरो जेनेबा बे बोथोर थांखांनायनि उनाव जोंनिया मेसें बोथोर फैयो मेसें बोथोरावबो जोंना मा होनोलाय बेवहाय जोङो मेसें बोथोरावबो जेरै फोथारफोराव जोङो बेसर दिसि जायखौ जों थाव बानायो बेनि अनगायैबो जोंनिया आलु जेनेबा धोनिया ले बेनि अनगै धोनिया आरोबाव कबि अल कबि बान्दा कबि जेनेबा लाइ लाफा बेफोर आबाद मावनाय बेखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोंनिया गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो जोंनिया जोङो दा बोथोर लाना बोथोरनि आबादखौ मावो आरो बेवहाय बोथोर लाना बोथोरजों मुलाम्फाबो लानो हायो मानो होनबा जोंनिया मैगं थाइगं नि आबाद मावनाबो जों गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो नङा होमबा नोंथा
उम उम उम
औ बिदिनो जोंनिया बोथोर लाना बोथोर आबाद मावनो थाखाय जोंनिया जेरै मा होनोमोन बोथोरनि आबादखौ बोथोराव मावनानै जेनेबा जों बाजारफोराव फानहैनो गोबां रां मुलाम्फा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ नंगौ
औ बिदिनो आरोना जोंनिया बोथोर लाना बोथोरनि आबादखौ मावोब्ला गोबां मुलाम्फा जायो बे बिदिनो आरोना जोंनिया दा समावबोथ'फबाय नोंथां दोनथ'नोसै नामा
ओ दे नोंथां दे अब्ला नोंथांनिफ्राय बेबायदि आबादनि बागै
औ
बेबायदि अबिगथा मोनबाय आरो मावनायनि माखासे नियमफोरखौ मोननायखाय आरो सावरायनो मोननायखाय नोंथांखौ साबायखर थाबाय
दे गोजोन्थों
उम